औखो
औ आङो दा नै ओरैनो फुंनि ओरैनो जेरायनानै दंथ'यो आरो ओंखाम जाथ'वाखै नोंथालाय?
औ आंबो नै ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दङ। बिदिनो जिरायनानै उम ओमफाय गरम बन्द'नि जेरावबो थांथाराखै नामा नोंथां?
गरम बन्द'निथ' दा जेरावबो थांथ'नाय जायाखै। आङो ओरैनो बेलेगाव थायोमोन नालायनो हस्टेलाव थायोमोन ओमफ्राय दा न'आव थानो मोननियाबो गोबाव जादों बेखायनो न'आव फैनानै ओरैनो दंफैथ'यो आरो। दा न'आवबो बांद्राय थानो मोना नालाय बेखायनो न'आवनो दंथ'यो दा जेरावबो थांथ'नाय जायाखै।
औ। आंबो नै आंबो बिदिनो बाहेरायाव थायो नालाय आंबो हस्टेलावनो थायो। नों थां बिदिनो आंबो न'आव सफैनाया साननैसो जाबाय। दा बि दिनो न'आवहाय आबाद मावगासिनो नालाय बे आबाद मावनायावनो एसे आंबो साननैसो मुखबथ' आरो बेनि उनाव सानदों आरो आङो साननैसो उनावहाय बिदिनो अबेबा मोनसे जायगायाव बेरायहैनो होननानै। बिदिनो प्लान खालामदोंमोन आरो बिदिनो नोंथाङा बो जुदि गोसो दङ ओ जों जयैनो थांनो हागोन।
दा समा मिलायथ'वाखै नोंथां ओरैनो सासे सासे जोंनि आब'आव लेंदोंमोन आरो आंखौ ओरै डिब्रिगर बेरायहैनो होननानै डब्रिगरआव बिथांङा माबा मोनसे खामानि दंना बेयाव आंखौ लांफानो होन्दोंमोन। ओमफ्राय आङो दा मिलायथ'नो हायासै। समखौ होननानैसो बुंहरबाय आबौखौ।
अ-अ उम-उम-उम नंगौ नोंथां। ओ दाथ' जोंहा गरम बोथोर नालाय नोंथां। ओ गुसु जायगायाव बेरायनो दा जोंहा गोसो जायो।
अ अह।
ओंखायनो आं सान्दों सिकिम बा जोङो ओरै शिलंफ्राव सेरापुन्जिफ्राव बेबायदि बेरायहैयोबा एसे मोजां जागौ नामा मानोना जोंहाथ' दाबो आसामाव बोथोरा गरम नालाय ओंखायनो एसे थान्दा थान्दाखौ लुबैयो। नोंथाङा सिगाङाव बेबायदि जायगायाव बेरायहैखांबायमोन नामा?
आङो गुसु जायगायाव खनसेल' बेरायहैफैनाय जादों। अ खननै जाबाय आरो खननै। मोनसेया हेलाबा गरम बोथोरसोमोन नालाय बेखायनो गुसु नङामोन। जेब्ला गुसु बोथोरा बहुत गुसु जोयोमोन आरो।
गिबियाव आङो नैरोजा नैजि थामाव उत्तराखन्डआव थांदोंमोन आरो। हेलाबा जोङो ओ गोरोम बोथोराव थांनाय जादोंमोन बेखायनो बे जायगाखौ बांद्राय गुसु मोनहैयाखैमोन आरो। ओमफ्राय बेनि उनाव नैरोजा नैजिब्रै मायथाइयाव ओ सिक्किमाव थांनाय जादोंमोन। बेयावथ' जोङो ओह गोजां बोथोरावनो थांनाय जादोंमोन बे जोबोद गुसुमोन आरो लोमजानो नागिरनो मोननाय। मोन आरो बे जायगायाव थांनानै। नोंथाङालाय अबावबा थांफेरबाय नामा बेफोरबायदि जायगायाव?
आंबो खनसे थांखांबाय। आंबो खननैयानो जाहैबाय बुंनो थाङोबा खनसेया नोंथां बायदिनो आंबो सिक्किमावनो खनसे बेरायहैखांबाय। सांगु लेकवहाय ओम बिराद मोजां ओनसोला जायगायाबो बिराद मोजां हाजो थिखिनियाव बुंनो थाङोब्ला ओ एक्सपिरियेन्साबो मोजांमोन। सि किमाव मोनसेया जाहैबाय ओ माबायावहाय ओ मेघालयआव शिलंआवहाय आरो बे जोङो बिदिनो् बे समाव फिल्ड ट्रिप दिप कलेजनिफ्राय थांनाय जादोंमोन आरो फिल्ड ट्रिप हिसाबै। बेवहाय जोङो गोबां ओ फरायसाफोरा गासै नैजिथामसो फरायसाफोर आरो सानै फोरोंगुरु जोंनि बिथांमोनाबो जोंजों थांफादों। जोंखौ गाइड खालामदों। बेयावन नोंथाङा आंथ' उत्तराखान्डआव थांफेराखै। ओ उत्तराखडआव नोंथाङा मा मा नुहैदोंमोन?
उत्तराखणडआवथ' जोङो गोबां जायगा नायदोंमोन। ओ फार्स्ट टाव जोङो मोनसे फरेस्ट मिलिट्रि स्कुल होननाय मोनसे जोबोद गिदिर आरो बेयो जोबोद गोजामबो जाबाय बेयो। गोदोनो बानायनायमोन दा बे जायगायाव थांदोंमोन आरो। बेयाव ओरैनो जोंथिंनिबो खायफाया फरायहैनो थाङो उत्तराखणडआव। दा बे जायगाया जोबोद मोजां आरो बे कलेजनि जि लुनाय आर्किटेक्सार बेफोरो नायबाय थाथावथ' आरो। गोदो समावनो लुनाय नालाय जोबोद समायना न बायथानो। बेजों लोगोसेनो बिनि केम्पासाबो जोबोद गुवार। आरो माखासे गार्देनबो दङ बेफोरखौबो नायबाय थाथावथाव' आरो। आरो बेनि उनाव मोनसे आरोबाव मा होनोमथाय जायगाखौ ओ नामखौ बावबाय आरो बेयाव थांनो लाद मोन बे बियो हेलाबा बियो ओ बाहेरा मानसिखौ हाबहोआ होननानै बुंदोंमोन आरो बेबो इउनिभारसिटियानोमोन। औ दा बेयाव जों थांनो मोनदिया आरो ओरैनो गेटखौल' नुनानै फैनो मोनबाय। दा बिनि उनाव मोनसे ओ मा होनोमोनलाय हाजो सिंजों मोनसे ओ हाखर बायदि दंमोन आरो औ टानेल बेयाव थांदोंमोन आरो। दा बेयाव थांनायाव जोबोद गोजान थाबायलांनांगौ जादों दैजों दैजोंनो थाबायलाङो आरो जोब था जायगासिम थाबायलांदोंमोन जोङो। बेव गोबां मानसिफ्रा थाङो आरो हिलाबो जोंबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायनो थांदोंमोन। ओ नामखौथ' दा गोसोआव थाबाय थाला जिखुनु बेयाव थांनानैबो मोजां मोनहैदों आरो। बेनि उनावथ' आरोबाव गोबां जायगाखौनो बेरायदोंमोन बेयाव ओमफ्राय खनसे अखाबो लोगो मोनहैदोंमोन आरो दा अखा हानायावथ' जोङो बेरायनो हायि जादों थाथ'नांगौ जादों आरो बेनो बेखिनियानो।
अ' जोबोद मोजां होमबालाय नोंथां जायगाया नों खोन्थानाय बायदिब्ला। ओ बिदिनो जोंहा भारतआवनो जों गोबां जायगायाव जोङो बिदिनो जारिमिनारि जायगाफोर दं जाय जायगायाव बेरायनो दा मानि बिराद मोजां आरो। आंबो बिदिनो माने बांसिन बेबायदिनो जारिमिनारि बा गोदो गोदायनि बुस्थुफोर बा जिरादफोर न' बिदिनो मन्दिर, बिदिनो गिदिर गिदिर बिल्डिं दिनो गोदोनि अन्थाइजों लुनानै गालांनाय बेफोर बुस्थुफोर खौ नायनो माने जोबोद गोसो आरो। जेरै जोङो भारतनि राजथानियावहाय दिल्लीआव अ' माबायाव औ दिल्लीआवनो माखासे कुतुब मिनार फोर आरो ओ ताजमहल रेड फर्ट बेफोरखौ जों गोबां खोनाबाय थायो नाथाय आङो माने नुफेराखै आरो खाथियाव दा नायनो जोबोद गोसो ओ बि नि अनगायैबो जोंहा राजस्थानआव हाय जोबोद ओ गिदिर गिदिर गोदो राजा महाराजाफ्रा लुनानै गालांनाय गिदिर गिदिर ओ न'फोर दङ'।
औ।
बेफोरखौ माने नायनो जोबोद गोसो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां। दा आंबो बेफोरखौ
औ नोंथां बुंलाय।
दा आंबो बेफोरखौ जोबोद नायनो गोसो जायो नोंथां बुंनाय बायदिनो। गोदोनि महाराजा, राजा रानिफोरनि जाय जाय समाव बिसोर बिथांमोना थानाय जायगायाव फोरा जोबोद नायथाव बाथाव आरो दानि जुगनि ओ जे फोर गिदिर गिदिर न' बेफोरजों रुजुजाथाव आरो बै समाव लुनाय न'फोरनि महराबो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जायोमोन नायबाय थाथाव जोबोद समायना समायना जायोमोन आरो। दा बेखौ बेनि थाखायनो आंबो जोंनि आसामआवनो थानाय ओ आहमफोरनि राजा महाराजा फोलेरनि माखासे लुनानै गालांनाय न'फोर दङ' गिदिर गिदिर दा बेखौबो आं नायनो थांदोंमोन आरो। दा बेखौ नायनो थांनायाव आङो जोबोद गोमोदों आरो बै समावबोदि बेबायदि माखासे न' लुदैयोमोन माबोरैहाय लुयोमोन बेफोर खौ बुजिनोनो मोनामोन आरो। जेरैहाय ओ कारेंघर ओम थलाथल घर आरो मोनसेया मामोनलाय बै अ' रं घर बेस-बेथ' जोबोर मुंदांखा बियो गासिबो शिबसागरआवनो दंजोबो आरो ओमफ्राय मोनसेया माबायाव शिबसागरनिनो मा मोनलाय बेयो मैदाम मैदामाबो जोबोर मुंदांखा चरायदेवआव दं आरो बेयो। दा बेफोरखौ आं नायनो मोन्नानै जो बोर मोजां मोनदोंमोन आरो माने आङो बेफोरबायदि जायगाखौ नुफेराखैमोन, आरो मोनसे जोंनि बर' कसारिनि बायखोन्दा नोगोरा नागालेण्डआव दं नालाय बेयावबो आङो नायनो सान्दों दासिमबो नुहैथ'वाखै आरो बेजों लोगोसेनो कासपुराव थानाय जोंनि बर' कसारिनि बायखोन्दा माखासे न' बिदिनो राजा रानि समनि माखासे ओ लुनानै गालांनाय न'फोर दङ' बेफोरखौबो नायनो गोसो जादों दा सम मोनोब्ला इयुनाव नाहैनो सानो आरो नोंथाङा नोंथाङा मा सानो बेफोरनि बागै
औ आंबो सानो मानि ओ-जोंहाथ' जोंनि बर' हारियाबो गोबां माखासे गोदोनि जारिमिनारि ओ-जायगाफोर दङ जेरै जों डिमापुर बुंनो हायो। कासपुर माइबं बेफोर ओनसोलाव जोङो दासिमबो माखासे गोदोनि बर'नि नेरसोनफोरखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
दा बेखौहाय जोङो मानि ओ-माबोरै संरैखा खालामनांगौ बा माबोरै ओ- रै ओ-माबोरै रैखा खालामनांगौ बिनि सायावहाय जोङो सरखारजों लोगोसे ओ जोंनि माखासे लिडारफोरा बर' लिडारफोरा ओ-मोजाङै सावरायलायनानै बिनि सायाव टुरिजिम खौहाय माबोरै जोङो ओ-फेहेरनो हायो बारै जों बुहुमाव मोनथिहोनो हायो बे जायगायाव अमुक बायदि बेबायदि जायगा दं होननानै। जे बेबायदि बिथांखिफोर लायोबा साबसिन जागौ आरो।
औ नंगौ
ओ बेनि अनगायै नोंथांमोननि ओन- -सोलावहाय बा नोंथांमोननि खाथि खाला बिदिनो माबाफोर। बेरायग्रा जायगा दं नामा?
जोंनि खाथि खालाथ' बेबायदि एसेबां गैया। ओरैनो जोंनि खाथियाव ओ बांसिनानो जोंनिया गामि ओनसोल जाहैबाय नालाय ओरैनो जोङो भुटानाव थाङो आरो। भुटानाव थांनोबाबोथ' जों गोजानखौनो होननांसिगोन। गोजान जायो दा बिनि अनगायै जोङो जोंनि खा - थियाव ओरै हाजोफोरबो दंङ आरो हाजोआव थांनो हायो साहा बागान दंङ।
औ औ
माखासे फिसा फिसा दैबाज्रुमबो दं आरो। बेफोरखौनो बुंनांसिगोन दा एसिबां गैजोबा आरो नोंथांमोननि खाथियावलाय?
जोंनियावबो बेदिनो खाथि खाला माने हादरारि हाग्रामाफोर दंङ। ओ-जेरै रायम'ना नेसनेल पार्क। सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क सरलपारा बेफोरो जोंनि खाथि खाथि। दथ जाहैबाय आरो ओ माने बेयाव -हाय ओ जायगायाथ' जोबोद मोजां बेरायनो थाखाय। बा ओ गोलोम बोथोरखौ बारहरनो थाखाय सानसेनि थाखाय आरो।
औ
आरो नोंथांमोना बेबायदिनो माबायावबो। फैनो हागोन रिजर्टफोरावबो। बिदिनो मोजां सुबिदा जाबाय आरो आ- थिखालावहाय बेबायदिनो जोंनि नैबे नेसनेल पार्क खाथि खाथियावहाय। थानायनि हर थानायनि सुबिदाफोर जाबाय ओ आथ थिखालाव गोजान गोजान हादरनिफाय गुबुन गुबुन हादरनिफ्रायबो माने नायफैयो बेरायफैयो ओ बिथांमोना। बिदिनो गिदिंफैयो आरो।
उम उम मोजाङानो नोंथांमोननिया खाथियावनो दंङ।
औ औ नोंगौ नोंथां। नोंथाङा फैखांबायमोन नामा? रायमोना बा जोंनि ओरै सरलफाराजों?
आंङो सरलपारायाव थांबाय ओमफ्राय बिदिनो आंङो। ओ बांसिनै कलेजनिफ्राय थांनाय जादोंमोन आरो कलेजाव बोसोराव। बोसोर जोबनायाव पिकनिक जानो थाङोना बे समाव आङो सरलपारायाव थांदोंमोन। मोनाबिलियाव थांदों ओमफ्राय निजलागुरि होननायावबो थांदों आरो आरो बिनि उनाव आंङो आंङो सरलपारायाव खन्थामानो जाबाय आरो। कलेजनिफ्राय खननै बिनिफ्राय जोंङो आलादा जोंनि जायगाथिंनिफ्राय थांनाय जादोंमोन आरो बिनि उनाव सिखना जाहारावबो खनसे थांबाय सिखना जाहाराव थानाय गोदोनि बायदिसिना बर'नि माखासे
बर'नि जोहोलाव दंमोन नालाय बेखौबो जायगाखौ नायनानै फैदों आरो।
औ औ जोहोलाव दैमालु दै औ सोम माबा आंङो आंबो थांखांबाय नोंथां औ बेराय बेरायहैबाय खाथि खाला खाथि हिसाबै। बिदिनो सम सम बेरायहैनो मोजां मोनो आरो, जोंहा लामायाव ओंखारबानो सिखिरि सिखिरिफोर खौबो नुयो गोबांनो स्क्रि नोंथाङाबो नुदों जानांगौ फैनाय समाव। औ बेनो सिख्रिफोरखौ नायनो एखमबा असाव बादाव जायोब्ला माने बेरायहैनो मोजां मोनो आरो बिदिनो बेफोरखौ नुयोब्ला गोसोआबो स्रां मोनो। दे होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'लायसै